औ खोनाना
औ खोनादों।
अ अ ओ ओ जोङो बिदिबा दायो मोनसे टपिक लानानै सावरायनि ना
औ औ
टपिकखौ लानि माबा दोनथुमनानै जानायनि सायाव लानि आरो
अ अ
दोन्थुमनानै जायनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा माने
औ
बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि दोनथुमनानै जानाय हुदा बिदि दङ दङ आरो जोंना बेनिफाय ओ आथिखालावबोथ जोंहा दोनथुमनानै जायो ओ थाङाबो मिथिखायो जानांगौ गोबां बिदिनो मैगं थाइगंनिफाय लानानै फिथाइ सामथाइ आरो मा होनो बि ना बेदर गासिखौबो दोनथुमनानै जानो हुदाया जोंनियाव दं आरो ओफाय ओ बिदिनो मा होनो खौ दोनथुमनानै जायो होननानै बुङोब्ला जोंनिया बरफ्रा ओ जेरै बेदर फोरखौबो नाफोरखौ जोंहा दोनथुमनानै जायो
अ औ
आथिखालाव माने ओ हमना सोरहाबा बिदिनो दाउ फुथारबाय बा अमा फु थारबाय बिदिखौ माबा जा खनो हायाबाथाय उनाव जानो थाखाय माने फोराननानै दोनो आरो माने गोथाङै दोनबाथ सेवो नालाय
औ औ
बेनिफ्राय ओ मा होनगोन बेखौ फिथाइ सामथाइनि बेलायावबो खाथि खायसे जोङो बेखौ जोंनि जायगायाव बारा नुवा आरो ना जेरै अरुणाचलफ्राव बांसिन नुयो बै मा होनोमोन बेखौ
औ
मा होनो बेखौ बिलाहि बे बिलाहि फिथाइ बिलाहिया बेखौ माने फोरानलायनानै दोननाय बेखौ नुयो आरो ओमफ्राय जों बेयाव आरो बिलाइ मैगंफोर जेरै फाथोफोरखौ जोंहा फोराननानै नारजि खालामनानै जानाय
औ औ
बियो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा दङ गोबांनो मा होनो बेखौ मैथा फिथाइफोरखौबो जोहा दोनथुमनो दोनथुमनाय जानाय हुदा दङ बिनिफ्राय ना फोरखौबो ना गोरान खालामनाय आरो नाफाम बायनाय बिदि गोबां हुदाफोर दङ आरो
औ औ
ओ नोंथाङाबा मा मा मिथियो एसे खोन्थाजोबनो हागोन नामा
अ बिदिथ नोङो जानाय होमब्लाथ ओ नोंथाङा बुंखाबाय बरफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बा मैगं थाइगं गावसोर फोनाय बेफोरखौ माने इयुनाव जानो थाखाय दोनथुमना जानायखौ नुनो मोनो आरो दासिमबो बर नखरफोराव बे खान्थिया दङ आरो माने जासे माने जानायनि उनाव उननि समफोराव जानो थाखाय थिनानै दोननायखौ नुयो जायनि थाखाय माने बेफोर दोनथुमनायनिफ्रायनो माब्लाबा माने मैगं ओंख्रि गैयाबा बेफोरखौनो जानो हायो बरफोरा ओरैनो ना बेदर फोर खौ जेनेबा नाफोरखौ गोबां मोनोबा बा जानानै माने जाजोबनाय बा हायाबा गोबां थायोबा ओ ना बेबायदिनो सान्दौ बा सान्दौ गैयाबा अर अरनि माबायाव धुवायाव फोराननायखौ नुनो मोनो आरो नाग गोरान खालामनानै दोनो आरो जोंथ बरफोरा नाफाम देनानै दोननाय हुदाया दंखायो बेबायदिनो दोनो आरो आरो
आरो
बेदर गोरानखौबो बेबायदिनो सान्दुं नङाबा औ अरावनो फोरानना दोननाय जायो जेरैबायदि दि ओ मागो दमासि बेफोराव अमाफोर बुथारोबा बा उनफोराव माने जानो थाखाय दोननाय जायो आरो मेगं थाइ मेगं बिलाइ जेरैबायदि ओ फाथो बिलाइ बेफोरखौबो फोरानना नारजि महरै जानायखौ नुनो मोनो आरो मैथा मैथा गोखाखौबो जोंनिथिं फोरानना दोनो बेनिफ्राय मुला मुलानि माबाखौ मा होनो ओ मुलाखौ गोरान मा गोरान खालामनानै मुला मुला खुथि होनना बुङो आरो जोंनिखि बेखौ फोरानना दोननाय जायो आरो अनला खारैफोराव होनो जानो गोथाव जायो ओ बेबायदिनो अललकबि फोरखौबो नुयो किसुमान अल कबिखौबो फोराननानै दोननाय जायो ओनिफ्राय आरो सेवालि बिबार बेफोरखौबो माने फोराननानै दोनस दोनथुमनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां माने गोथाङाव जानायनि जा सुवाद बे आरो गोरानाव जानाय आलादा आलादा जायो एसे एसे बेबायदिनो आरो गोबां माने उननि समफोराव जा नो थाखाय दोनथुमनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
औ आरो नोंथाङा औ बेबायदि माने दोनथुमना जानाय खौ मोजांसिन मोनोना गोथाङै जानायखौ माने गोथावसिन मोनो
होनना बुङोब्लाथ माने माखौबा माखौबा ओ माने जों दोनथुमनानै जानायखौ मोजाङानो मोनो जिहेतु तु माब्लाबा समाव बोथोर गैयि समावबो जोङो दोनथुमनानै मोनजायो बिनि थाखायनो मोजां मोनो आरो
ओम ओम
जेरै जोंहाथ' फाथोफोरखौ गोथाङैबो जाखायो बेनिफाय आरो फोराननानै नारजि जायोब्ला माने बिनि टेस्टआ बेलेग जायो बेखौबो मोजां मोनो आरो मोनो ओ मोननैखौ मोजां मोनो होननानै बुंनांगोन बेनिफ्राय बेदरफोराव जेरै फोराननानै जाब्ला गोथांयाव जानाया नि टेस्ट आ आलादा आमफाय मा बेखौ फोरानानै जानायाबो माने मोनसे मोदोमलायनाय फैयो बेफोर खौ जानानै मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय आरो मा होनगोन बेखौ ओ जोंहा आर नाफाम दंबावो बर'नि दोरोङारि जाग्रा बे बेखौबो माने नाफोरखौथ' जोङो गोथाङै जाखाबाय जानानै ओमफ्राय फोराननानै ना गोरान खालामना बो जानो हाबाय आरो ना गोरान खालामनायखौनो देनानैबो जोंहा नाफाम बानायनानै जानो हाबाय बिदि नाफामखौथ' जोंनि दोरोङारि हिसाबै जोङो ओ गोबां मोज मोनो आरो नाफामखौ जानानैबो आमफ्राय जेरै बे फाथो फिथाइफोराबो जोंहा फाथो ओ मा होनो बेखौ फाथोलायनो मैथा फिथाइफोराबो जिहेथु ओ मैथाया थ' दा दैलां समावसो थायो नालाय आमफ्राय ओ दैलां समाव ओ थायो दब फा थायो बिनिफ्राय जेब्ला ओ मेसें बोथोरफ्राव मोनजायाबा बेखौ बे ओ फिथाइखौ खानानै फोरानना दोननायखौ जायोब्ला बै समावहाय बिराद गोथाव मोनजाहैसिगोनलै आरो बेखौ बोथोर थोर गैयियाव मोनजानायखाय बिदि मोन
माने ओ फाथो मा मैथानि फिथाइखौ दोननाय जायो
औ। औ औ ओमफाय फिथाइखौ हा औ बे मैथानि फिथाइ थायोना जेला एसे रायोना फिथाया राबाथाय ओ दंफांखौ दानफायो बे समावथ' आमफाय दंफांखौ दानफायना लाबोनानै बेगुर बे बेगरनि थायाव थानाय बिगुर गोजाया बेखौ जिरो आरो जिरनानै बेखौ फोराननानै दोनो माने।
अ
जेरै बे बासिखो बिबारफोरखौ बासिखि बिबार बेफोर फोराननाय बायदिनो। हा? औ गोजाखौ औ सिंनिखौ ओमफ्राय सिंनि बेगरखौ बिदिनो औ गोखै जायो बेबो।
औ औ।
बेखौ गोथाङै बो जायो दा। मिनथियो ना? औ मैथाजों एखे मोनजायो आरो टेस्टआ।
अ इनिफ्राय बेखौ फोराननानै मादि जायो?
नाफोरजों जायो जेरै जेनेबा मैथाफोरखौ जोङो संनानै जायो। ओ मैथाजों ना बेफोरबायदिनो एखे बिदिनो आरो जानाया।
अ अ।
बहा होलाबायनानैबो जानो हाबाय नोङो आलुफोरजोंबो होनानै जानो हाबाय ओमफ्राय नाफोरजोंबो नोङो जानो हाबाय आरो होमबाना खैसिब खैसिब गोथाव आरो बेबो। औ। एखे आरो जेरै मैथाफोरखौ जायो बिदिनो टेस्टया।
अ अ।
औ।
बिदिनो आरो गोबां दंबावो जोंना ओमफ्राय माबाखौबो बे बासिखि बिबारफोरखौबो दोननानै जोंहा अनलाजों जायो। ओमफ्राय फोराननानै औ होलालाबायनानै जायो ओमफ्रा मुलाखौबो मुला गुन्द्रु होननानै बुङोना नों नोंसोरनिथिंजाय मा बुङो बेखौ
बे जोंथिं माने बेखौ खालामनायखौ नुवा आरो मुला गुन्द्रुखौ नाथाय खोनादो आङो
औ औ औ
मुलाया माने
माबायदि खालामनाय जायो बेखौ
खायसेया माने मोनसे बानायो बे मुला बेदरा बे मुला बेदरखौ हानानै फोरान खौबो बबेबा जायगायाव गुन्द्रु होनो आरो आरो मोनसेया दङ औ औ बेखौबो बुङो ओमफ्राय आरो मा होनो बे मोनसे दङदि मोनसे दङ र' मा होनो बिलाइखौ बिलाइखौ देनानै बानायो हासि खबनानै दोनो होनलायलायनाय दङ ना मोनसे बेखौ बांसिन नेपालिफोरा बानायो आरो बिलाइखौ औ औ मुला बिलाइखौ मो मोजां सुना लासिगोन सुनाय बिलाइ ओमफ्राय बेदर दरनोसै बिदिनो होदेरो आरो
औ औ
मा होनगोन बेखौ देनानै ओमफ्रायो मोननैखौबो जमा देयो एसेल' देयो आरोबा देयो गेब्लेजासो देया ओमफ्राय देनानै माबासिगोन आरो मा होनो बेखौ खायसेया दानियाथ' बयमाव सोनानै दोनो ओमफफ्राय गोदोनिया माने बिलाइफोराव जुथुमनानै हा सिङाव फबनानै दोनोमोननो आरो बिनि उनावहाय हासिंआव फबखांनानै सप्तासे बा सप्तानै बिदि थानानै बरनसिगोन आरो हाब्रनानै मोजां जायगाफ्राव दोनसै जेनेबा सान्दुंफ्राव एसे फोरानस्रियोनो ओमफ्राय सोनानै दोनसिगोन आरो जेनबा बेखौ मुला गुन्द्रु होननानै बुङो आरो बेखौ बियो बांसिन माने नेपालिनि बिराद प्रिअ खायद' होनना बुंनांगोन आरो बिराद जायो आरो बिसोर बेखौ ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा माबाखौ जायो बांसिन बे मुला बेदर औ हानानै फोराननाया औ खायसेनि जायगा मुला गोरानबो होनो आरो बेखौनो मुला गुन्द्रुबो होन्नानै बुङो आरो
अ माने बे मुलानि बे बेदरखौ हाननानै फोराननाय जायो आरो बेबायदिनो अल कबिखौबो फोरानना दोननायखौ नुयो आरो अल कबिखौ गोरान खालामनानै बेखौबो माने उनाव अनला अनला फोराव होनो हायो आरो खुमब्राफोरखौबो फोरानो नामा
खुमब्राफोरखौथ' फोराना माने थिनानै दोनो आरो बे माने उनाव जानो थाखाय बिदि आरो जेनेबा रानायफोरखौसो सेप्ता जायाना रायिफोरखौ दोनबाथ' बियो सिबुट दोननानै जाजायि जाना थायो खुमब्रा जोगोनार फोरखौ गोराफोरखौ जोंना मोसौ बैसां मोसौ खाग्रा गलिनि गोजौफ्राव थिखोना दोनो होनोमोन आरो गोदोनि समाव बिदि औ औ
खुमब्रा जोगोनार आरो बेफोरखौ माने दै दैज्लां समाव माने जानो थाखाय जों थिनानै दोनो आरो माइ गायनायाव औ
दे बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय। बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा बे टपिकखौ औ गोजोन्नाय थाबाय। ओमफाय नोंथांनिसिमबो।
औ औ।